हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां दा मा खालामदों नोंथाङा खोनायाखै नोंथां आ
हेल'
हेल'
आऔ नोंथां
खोनायाखै नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथाङा
खोनादों ना नोंथां? औ जाखांबायमोन नोंथां।
जाखांबाय नामा?
म दां जनिल
ए ओंखामफोर जाखांबाय नामा होनदां?
ए ओंखाम जाखांबायमोन नोंथां? औ खोनादों नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
थां हेल' नोंथां। अ खोनादों नोंथां दे औ खोनादोंथां दे होनलाय मा होनदोंमोन। अ ओंख्रियाथ जोंना। मैथोमोन। खोनादों ना नोंथां? औ मैथासो
औ नोंथां बुंलाय मलाय मा ओंख्रिमोन?
ए मैथासोमोन
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनानै कल खालामनाय जादों नोंथां।
अ माइ
जेनेबा नोंथाङा बेरायनो जेनेबा माबायदि जायगायाव बेरायनो मोजां मोनो जेनेबा मोननैसो सोंनायसो सोंथिसो सोंनो सानदोंमोन आं नोंथां।
अ बिब्दिनो नोंथाङा बेरायनाय एबा दावबायनायनि सायाव रायज्लायदों होननानै कल खालामदों, नङा होमबा?
गमथां
औ बिदिब्ला आं बुंग्रोनोसै नामा बेरायनाय एबा दावबायनायनि बागै
औ नोंथां एसे फोरमायनानै होलाय जेनेबा माबायदि टाइमाव बेरायनो मोजां मोनो नोंथाङा जेनेबा माबायदि जायगायाव। बेरायनो मोजां मोनो एबा दावबायनो मोजां मोनो एसे एनै फोरमायना होलाय। ह
औ आं फार्स्टआवनो बुंसै द आैनायनि बागै जोंहाथ' दायो दावबायनाय एबा बेरायनाय बुङोब्लाथ'। गासैबो मिथिखायो नङा होमबा? जेरै जोंहा दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो हायो, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
आरो जों दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंहा गोबां मोजां मोजां, दाब दाब, गुबुन गुबुन हादरफोराव जोङो दावबायहैनो हायो। जों दावबायनायनि गेजेरजोंनो जों अनेक रो खोमनि बायदिसिना मुवा बेसादफोर एबा बायदिसिना जों नुनो मोनि मिथिंगायाव थानाय एबा गोजान गोजान लामाफोर हान्थिनानै जोङो बायदि बायदि गोजान गोजान जायगायावहाय सिनाय मोनै मानसिफोरखौ जों नुहैनाय जायो एबा नुहैनो मोनो। जोंहा दायो दावबायनाय होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिनथिखायो। आरो बेजोंनो लोगोसे, जों गासैबो जोंनि जिवाव खनसेबाबो एबा दावबायनांगौ आरो नोंथाङा जे बुंदोंमोन माबायदि जायगायाव दावबायनानै मोजां मोनो, आं बेखौ एसे बुंनानै होनि। आंथ' दायो बिब्दिनो हाजो हालाफोराव दावबायनानै एबा बेरायनानै मोजां मोनो। मानो होनोब्ला जोंहा हाजो हालाफ्राव जोङो अनेक रोखोमनि मिथिंगायारि सम्फदफोरखौ जों नुना मोनो, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां, नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ जोङो जे हाजो हालाफोराव जों गाखोहैनानै गावनि गोसोखौबो मोजां मोनो। मिथिंगायाव मोननाय दंफां लाइफां एबा बिफां लाइफां आरो गोबां बेल' नङा। जिब जुनादफोरखौबो जोङो नुनो मोनो हाजोफ्रावनो। आरो जों हाजोआथ' जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्रावनो जोङो नुयो एबा नुनो मोनो। जों बेफोरावनो सम मोनब्ला ए बा सम दिहुननानै जोङो हाजो गाखोहैयो एबा हाजोफ्राव जों बेरायहैयो। जों हाजोफ्राव अनेक रोखोमनि बायदिसिना जोंनि जिउआव नांगौ जानाय जों मुवा बेसादफोरखौबो न'आव लानानै फैयो। जेरै जोङा हा जोआव गोबां रोखोमनि बन मोनो, जायखौ जोङो ओंखाम संनाय बायदिफोराव एबा अर सायनायफोराव जों बनखौ बाहायो आरो बेल' नङा जों हाजोफोराव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां फोरनि फिथाइ सामथाइबो मोनो आरो दैमा दैसा जिरि जिरि बोहैनाय बेफोरखौबो जोङो हाजो हालायाव नुनाय जायो आरो बेल' नङा आरो आं मोजां मोनबावो गुबुन गु बुन हादरफोराव बेरायहैनो। मानो होनोब्ला जोंहा गोजान गोजान एबा गुबुन गुबुन हादरफोराव जों बेरायहैयोब्ला, गावनि गोसोखौ एसे मोजां मोनो आरो जों एफोरखौनो भिडिय' एबा फट'ग साफायनानै गुबुनफोरनोबो देखायहैनो हायो एबा गुबुनफोरनोबो न'फोराव देखायफैनो हायो। जों ओरैबायदि जायगायाव बेरायहैदोंमोन, ओरैबायदि जायगाया जोबोद मोजां समायना मि मिथिंगाफोरजों बुंफबनाय होननानै जोङो गावनि मेगनजों नुबोनायफोरखौ जोङो खोन्थाफैनो हायो। एबा गुबुन मानसिफोरनो जायफोरा बेरायनो मोजां मोनो बेफोरनो जोङो खोन्थाफैयो, नङा होमबा नोंथां?
औ नों
औ। आरो नोंथाङा जे बुंदोंमोन माजों बेरायनानै मोजां मोनो? आं गिबियावनो बुंगोन जोंहाथ' गोजान गोजान जाय गायाव जों बेरायहैनोबाथ' थाबायनानै जोङा गोबां खस्थ' जायो।
औ नोंथां औ नोंथां जायो।
दा जोङा आंथ' गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायहैनोबा गिबियावनो आं होनगोन जेनेब्ला जोंहा फ्लाइट एबा बासफोरजों बेरायहैनो मोजां मोनो मानोना जोंहा बासफोरजों बेरायोब्ला जोङो खाथि खालानि मिथिंगायारि एबा मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ जोङो नुनो मोनो बासफोराव गाखोनानै
औ नोंथां।
आरो फ्लाइटफोरजोंथ' जोङो गोबां एबा गोजान गोजान हादराव थांनोब्ला जों फ्लाइटफोर गाखोनांगौ जायो ट्रेनफोरजों बासफोरजोंबो थांनो हायो अब्लाबो जोङो फ्लाइटफोर गाखोयोब्ला एबा फ्लाइटफोरजों थाङोब्ला जोङो एबा फ्लाइट होनथ'ला आङो जेनेब्ला बिरखं बिरखं होनगोन जों बेखौ जोंनि रावाव बिरखंफोरजों थाङोब्ला जोङो जेनेब्ला खम समावनो जों मोनहैयो एबा जों थाबैनो मोनहैयो आरो थाबैनो मोनहैनानै जों थाबैनो बैफोर जायगाफोरखौ जों नायहैनो हायो दायो नोंथाङाबो आंनि दावबायनाय एबा बेरायनानै मोजां मोननाय जायगाफोर एबा मा माजों बेरायनानै आङो मोजां मोनो बेफोरनि बागै सावरायनायखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथां?
अ नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्राखौनो बुंलांबाय नोंथां आरो आंनाव मोनसे सोंथि दंबावोमोन आरो नोंथां। जेनेबा नोंथाङा ओ हारसिं बेरायनो मोजां मोनो ना एबा जिउ माने ओ सोरबा माने लोगोजों बेरायनो मोजां मोनो बेखौ एसे एनै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। आंथ' बुंगोन जे लोगोफोरजों बेरायनानै मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोङो लोगोफोरजों गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायोब्ला जोङो जेनेब्ला गुबुन दाबसे जायगाफ्रावथ' जों मोनथिया जेनब्ला जों गोदान बेरायहैयोब्ला बैफोरनि नेम खान्थिफोरा माबायदि जों बेखौ मोनथिया जों लोगोफोरजों थाङोब्ला माने एसे साहस मोनो जोंहा आरो लोगोफोरजों थाङोब्ला जोंहा गिनाय जाय गिनायफोरा माने एसे खम जायो आरो
औ नोंथां औ औ नोंथां नंगौ।
दायो नोंथाङाब्ला नोंथाङाबो आंनो बेरायनायनि एबा दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
दे बिब्दिब्लालाय नोंथां एसे सावरायनानै होलाय।
जों जेनेबा नोंथां जों बुंनो थाङोबा जेनेबा ओ न'आवथ' जेनेबा बेसेबां थानाय जायो नोंथां आरो न'आव थानानै जेनेबा न'आव थाबाय थाबा गोसोफ्राबो एसे एनै बोरैबा मोनो नङामोन नोंथां?
औ नोंगौ।
बेबायदिनो जों जेनेबा बेरायोब्ला एसे गोसोखौ मोजां मोनो
औ औ
बाहेरानि एसे बारहावाफोर लानाय जायोब्ला माने लानांगौ जायो। जेनेबा जोंनि गोसो मोदोम एबा ओ मेलेमफ्राबो एसे थाजिम जायो।
औ नंगौ नोंथां औ
जेनेबा एसे मिथिंगायारि ओ नुथायफोर एबा बायदिसिना जिब जुनार आरो मिथिंगानि समायना रमायना महर बेफोरबायाददिखौबो जों एसे नायनो नायोब्ला एबा जों एसे बेरायोब्ला जोंनि गोसोफ्राबो मोजां मोनो। नङा होमबा नोंथां? आरो जों बेलेग हादरफ्राव बिदिनो बेरायोब्ला जों गुबुन हादरफोरनि बिसोरनि थानाय जानाय जेनेबा जानाय लोंनाय बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जों मिथियो जेनेबा बेफोर माब बिसोरो माबायदि जायो लोङो बेखौ जों बेरायनायनि माबाजों मिथिनाय जायो आरो
जों आरो न'आव बेरायलासिनो न'आव थाबाय थायोब्ला जोंनि देहाफ्राबो मोजां जाया जेनेबा दुरबल जालांनो हमो एबा देहाया बेमारि जालांनो हमो
औ औ दायोथ' नोंथांनि बुंनायफ्रा गासैबो सैथोआनो दायो जोंहा न'फोराव थाबाय थायोब्ला बेमार आजार जानोबो माने गोबां चान्स थायो मानो होनोब्ला जों जोंनि जिउाव कनसे बाबो बा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैथारनांगौ दायो नोंथांजों सावरायनानै आंबो जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङाबो जिबायदि आंनो बाथ्राफोर एबा आं मोनथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जाबाय एबा नो बो आंनिफ्राय नों मोनथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननाय जाबाय बिब्दिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां मा होनो
औ नंगौ दे नोंथां